खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खुलुमबाय नों थां।
औ नोंथां खुलुमबाय।
औ। ओ नोंथांजों आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे जोंनि बु दानाय लुनाय दा नाय लुनायनि बागै आं नोंथांनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन। नोंथा सों बिदिब्ला मा सोंनो औ।
औ नोंथाङा बिदिब्ला आंनो फोरमाय दो। जे जोंनि बे दानाय लुनाय जि दानाय जेरै बेओ वहाय नांगौ जानाय मुवा बेसाद आरो माबोरदि जिखौ दायो बेनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां ओ जोङो दानाय लुनाय होनबाथ' जोंनो ओ गिबियवनो जोङो सालखुन्थाखौ नांग्रोगो जायो आरो। बे सालखुन्थाया साल खुन्था औवाजों बानायनाय औवाजों बानायो आरो बेखौ साल खुन्थाखौ। बेयाव जोङो माखु रां स जथर सोरखि बायदि बायदि बेसाद नांगौ जायो आरो जोङो इिसान दानो गोनांबा। आरो बेयाव जोङो ओ गिबियावनो जोङो खुन्दुंखौ मार होग्रो नालायो आरो ओंखाम एबा ओंखामखौ जोङो ओ ओंखामखौ जोङो ओंखाम सङ जों जे ओंखामखौ जोङो गेबफेयै संग्रोना लानानै जोङो बेखौ खुन्दुाव मार होनाय जायो आरो।
औ नोंगौ।
सुबङा थाबनो ज'आ बिनि थाखाय जोङो खुन्दुंखौ मार होना लानाय जायो आरो। बिदिनो आरो ओ बेयाव जों गोबां रोखोमनि जि उनु दायो आरो जेरै बर'नि दख'ना फालि आर'नाय फारि। आरो बेयाव जोङो बायदिसिना जेरै गामसा बेफोरखौबो जों बायदि बायदि रोखोमनि हि जोम दायो आरो। बेफोरदिखौ जों बांसिनानो नुनो मोनला आरो ओ मानो होनोब्ला जोङो दानि जुगाव ओ मिसिं जोङो मिसिंजों
औ
बे जोङो आबै आबौमोन हि साल खुन्था हिसान दानाय बिदिनो जि
औ
बेयाव जों रोखोमनि आगरुनुबो एरोमोन आरो जेरै फारौ मेगन जोदौ आग'र औ खासि हाथाइ आगर बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि आगर एरनो रोंगौमोन आरो नाथाय दानि जुगाव एसेबां आसिगुरा दा नोंथाङा ओ एसे नोंथांमोननि ओनसोलाव एसे माबैसा हिसानखो दायो?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय ओ जिखौ दानो थाखाय गिबियावनो जोङो ओ खुन्दुंखौ हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनो नांगोन गोदो थ जोङो खोनानो मोन्दों इन इन्दिनि इन्दि एम्फौनि फिथोब जों जि दायोमोन होननानै नाथायथदानि जुगाव जों बेख बेफोरखौ नुनो मोनला
औ नंगौथारैनो
गलानिफ्राय लाबोनाय बा हाथायनिफ्राय लाबोनाय ओ खन्दुं जा खुन्दुं बेखौहाय जोङो ओ माइदि होनानै ला गोरनाय जायो आरो नोंथां। बे माइदिखौहाय जोङो माइरंनिफ्राय ओंखाम गेफे संनानै होनाय जायो आरो बेयाव सोमनानै जोङो बे खुुनदुं खौहाय जोङो दसे समनि थाखाय फोराननानै दोननाय जायो आरो बेयो राननाय बायदि आरो खुन्दुङा बेयो उनावहाय बे खुन्दुङा रानबाथाय जोङो जथर सोरखि बबिन बेजोंहाय जोङो ओ खुन्दुं
औ औ
इसान नानै लानाय जायो आरो जोङो सोरखिआवहाय खुन्दुंखौ सोना सोबाय आरो जथरावहाय जोङो बबिनखौ सोनानै ओ खुन्दुंखौ बबिनाव जरायनानै बा खानानै जोङो थानाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो सानानै लाखांनानै जोङो खुन्दुंखौ साखांजोबनानै लानानै जोङो जिखौ सोंनाय जायो आरो जा जि दानो जेरै दखना गामसा फालि बेफोरबायदि दानो थाखाय जोङो गावनि गावनि गोसो बायदि जा दागोन बेफोरबायदि जोङो जिखौ सोंनानै लानाय जायो आरो खुन्दुंखौ
औ नंगौ थारैनो
ओ खुन्दुंखौ सोंनो थाखाय जोङो ओ गन नांगोन ओ बिथिं न'आवनो सेथ्ला एबा लामायावहाय ओ एसे गुवार जायगा नागिरनानै जोङो बे गनखौ दोनानै जोङो खुन्दुंखौ सोंनाय जायो
औ नंगौ
बेनिफ्राय जोङो खुन्दुंखौ सोंखांनानैहाय ओ जोङो ओ बिब्दिनो गोबां रोखोमनि गन गन नांगौ जेरै बालेब गनस्रि बेफोरदि नांगौ नालाय जों बेयाव बेफोर गनखौ सोनानै ओ रासोखौ सोनानै जोङो रासोआव खुन्दुंखौ सोनानै जोङो नो खननाय जायो आरो नोंथां नोखौ खननानै ओ जोङो नोंखौ खनखांबा जोङो ओ बे जिखौहाय ओ गान्दैयाव खननाय जायो आरो नों थां बे माबाखौ मा होनो ओ खु जा सोंनाय जि बेखौहाय जोङो गान्दैयाव खननानै लायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ खनखांनानै ओ नो खनबाय नो खननानै जोङो ओ जा जोंनो थक जि दानो थाखाय दाथखाल बायदिसि ना नांगोन नालाय जों बेफोरखौ जगार खालामनानै लानानै जोङो बेयावहाय ओ खु जिखौ दोननानैहाय दानाय जायो आरो बेखौ बेयाव दानो थाखाय जोंनो आरो ओ खुन्दुं नांबावगोन मुस्रा नांबावगोन जों बेखौ सायो सानानै माखुवाव सोनानै दायो आरो ओ बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि आगर एरनो हायो जेरै ओ फारौ मे गन
जोदौ आगर
औ जोदौ आगर बेनिफ्राय औ खासि-खासिया आगर बे बेफोरबायदि जों एरनो हा हायो आरो औ बेनिफ्राय जोंङो बेफोरखौ जोंङो दानानै बा ओ एरनानै आगरफोरखौ मोजां मोजां समायना समायना एरनानै जों बेखौ नआवबो गाननो हायो आरो हाथाय बाजारफोरावबो फानहैनो हायो आरो बेयाव गोबां रां मोनो होननानै खोनानो मोनदों आरो जोंङो आंङो
औ औ नंगौ नोंथाङा नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि ओ जि दाग्रा इन्डास्ट्रिफोर दंङ नामा दानि जुगावथ इन्डास्ट्रिफोर थायो नालाय जि दाग्रा
औ नोंथां थायो थानायालाय ना नाथाय जोंनि बे हालामायाव ओनसोलाव बिफोरदि गैथवा आरो उनफोरावहाय जागोन नामा बेखौ आंबो मोजांङै मिथिया नाथाय दा गैथवआरो बिफोरदि इन्डास्ट्रि दाथवाखैआरो औ आरो जोंनि जा नोंथाङा दे बुंलांबाय दे बायदिसिना आगर बिदि दायो होननानै ओ इसान बायदिसि बायदिसिना गावनि जेरै गामसा दखना फालि बायदिसिना दायो बेयाव जोंङो गोदोयो जोंङो इन्दिनि जि बांसिन बांसिनानो दानाय जायोमोन आरो मानो होनब्ला बे इन्दिनि खौ जोंङो ओ लाथा एम्फौ फिथोबनिफ्राय ओ जा एम्फौ लायो बर आइजोफोरा बेखौ गोबांङानो लायो बर आइजोफोरा दानि जुगा एसे खमायबायाय दिसुन औ ओफ्राय गोदोनि जुगाव बांसिन मोनोमोन आरो बिदि उम बाय बे जा लाथा एम्फौनिफ्राय ओंखारनाय फिथोब बे फिथोबजों औ बे फिथौखौ जोंङो ओ गिबियावनो रुग्रोनानै लायो रुग्रोना लानानै बेखौ ओ जोंङो जों आबै आबौमोना औ आबै आबौमोना थावख्रि लुयोमोन आर आरो ओ बेखौ थावख्रि लुखांनानै जा खुन्दुं मोनो बे खुन्दुंजोंनो ओ इन्दिनि सि दानाय जायोमोनआरो बे जिया बे गोबां गोबां रांङाव फाननो हायो आरो गोबां रां ओ गोबां बेसेन गोनां आरो इयो औ औ नंगौ नोंथां जोबोद बेसेन गोसा आरो दानि जुगावबो बेयो जोबोद बेसेन गोसा आरो आरो दानि जुगाव एसे ओ समनि आंखालाव मिसि सिङाव दाना दिहुनो आरो नाथाय गोदोनि जुग गाव आबै आबौआ थावख्रि थावख्रि लुनानै बिदि थावख्रि लुनानै न' न'नो दानाय जायोमोन आरो
औ नंगौ मानो होनना बुङोब्ला ओ मानो जोंनि बे ओनसोलावहाय मानो बिब्दि इनदिनि सिया दानाया खमायलांखो होनना बुङोब्ला दा दाथ' जोंनि बे गामि ओनसोलावहाय बांसिनानो इन्दि एम्फौखौ लानाय जाया मानो मानो होनब्ला जोंहा बिलाइनिबो गोबां ओ गोनांथि जायो ना लाय बिलाइफोराबो दाना जेरै इन्दि बिलाइ औ मोननो थाङा नालाय बेनिखायनो जों जोङो बे एम्फौखौबो फिसिनायाबो खमायलांबाय आरो जोंहा जि दानायाबो खमायलांबाय बिनि थाखायनो जोंनि बे जिया हाय दा गोबां बेसेन गोसा जानो हमलांदों आरो नोंथां
औ नंगौ मान ओ मानो होन हला जे जोङो गोदोयो ओ गोदोयो आबै आबौमोना दायोमोन नालाय नाथाय दानि जुगाव एसां बै जि दायैनि जाहोनाबो जादों जे दानि जुगनि मानसिफोराबो बारा एसेबां हिसान दानाय बेफोरखौ बे खौ ओ जे इसान दानाय बेफोरखौ बारा रोंबांला नालाय बेनि आंखालावनो बिदि जिफोरा दामफोरा एसे बारायलांनो हमदो आरो
औन
औ नंगौ नथां
औ ओ दानि जुगावहाय गोबां इन्डासट्रिबो ओंखारबाय नालाय बेयावहाय आरो मिेसिंजोंनो दानो हा थायो नालाय बेनिखायनो दानि जुगनि मानसिफोराथ' जोबोर बादुला जानो हमबाय बादुलि जानो हमबाय नालाय बिनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि जिब फोरखौ दानाय बा ओ दानानै नि फाननाय बेफोरदि नुनो मोनला आरो नोंथां बेनिखायनो जोंनि बे आखाइजों दानाय जि बा आखाइजों दानाय इन्दिनि जि बेफोरो गोबां बेसेन जानो हमलांदों आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ।
नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जानोसै नोंथांजों उनावहाय सावरायबावसिगोन दे नोंथां।
औ नोंथांजों सावरायनो मोननानै आंबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों गोबां मोनथिनो मोनै खोथा मोनथिनानै मोनबाय। नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आसा खालामो नोंथांजों इयुनाव आरो फिन खेबसे रायज्लायबावनो मोनगोन होननानै।
औ नोंथां दे
औ गोजोनथों नोंथां।